औ थां। हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय।
ओ आं नोंथांमोन हरनायनि जाहोनानो जाबाय। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांनो हरदोंमोन। ओ नोंथाङा सम दङ ना?
दं दं।
औ जों जाय आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जाबाय। जोंनि आथिखालाव आ मा जाहोननि थाखाय ओ दुंथाया बारानिफ्राय बारा जालांदों। बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओं हागोन दा दुंथाय बांनायनि गिबिसिन जाहोनानो जाहैबाय जोङो बिफां लाइफां दानस्रांनाय सिगांनि समावहाय जेब्ला सुबुं अनजिमाया खममोन। अब्ला बिफां लाइफांखौ बारा दानस्रांनाय जायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनाय लोग गो लोगो जोङो थानो जायगा गैयिनि जाहोनाव हाग्रा ओनसोल एबा रिजार्भ ओनसोलाव थांनानै। जोङो हाग्रा बंफां लाइफांखौ दानफायनाय जादों। बिनि उनाव हाय गोदान गायफिननाय जायाखै जायनि जाहोनाव दुंथाया लासै लासैनो बारायलांनो हमदों। आरो बिनि अनगायैबो माख खासे ओ जे जाहोनफोर दङ। जेरै हाय कारखाना गायसंनाय। बे खारखाना गायसंनायनिफ फ्राय माखासे ओ सोदाङै उखुन्दैफोर ओंखारो। बे स सोदाङै उखुन्दैया बा बारमन्दलाव हाबनानै बारहावाखौ गुबुंले खालामो। बेजों लोगोसेनो आरोबाव दानि जुगावहाय जोङो। एसि एबा एयार कुलार नुनो मोन दों। बिनिफ्राय सि एफ सि केस ओंखारो जाय जोंनि आबहावाखौ। जोबोद गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैयो। बिनि बादैबो माखासे जाहोनफोर दंबावो। जे जोङो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि उनावहाय। जेरै हाजो ओनसोलावहाय जुम आबाद मावनो थाखाय। जों खेबसेयैनो हाजोनि बिफां लाइफांखौ लांदाङै एवस्रांनानै होनाय जायो। जेरावहाय आरो ओ बिफां लाइफां गोदानै रो-रोदोमफिननाय खुनु ओ गोहोआनो गैया जायो हाया। बेजों लोगोस सेनो ओ बिदुं बांनाय लोगो लोगो ओ बरफ आवलिनायाबो मोनसे जाहोन बरिब आवलिनानै फै दै बोहैबोनाया ओ बिफां सिं ओ दै सेरावहाय बिफां थानायखौ खुरखानानै सिफायनानै लांनाय बेनि अनगायैबो मानसिया थांनानै थानो थाखाय आबाद मावनायाव माखासे जेंना जानाय। जेरै हाय जोङो बुरजासिन आबाद दिहुननो थाखाय माखासे दुब्लिफोर खौहाय ओ माखासे बिफां लाइफां थानाय जायगाखौ बो एवस्रांनानै दुब्लि बानायबाय। बिनि उनावहाय जोङो बबेबा बबेबा स समावहाय नांगौनि बारा बिबांनि दै सोनायजों बे हाया गिसिखानानै थांबाय आरो। बे गिसि खालामनायजों लोगोसेनो माखासे ओनसोलफोरनि बिफां लाइफांफोराबो गुबुंनानै थांफानाय जायो।
औ
बिनि अनगाबो माखासे जाहोनफोर दंबावो ओ जेरैहाय नांथारि नांथारि समावहाय जोङो
गारि मथर सालायनाय गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो जोंखौ जोंनि आबहावाखौहाय गुबुंले आरो बिदुं बांनायाव जोबोद गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों।
औ।
बेजों लोगोसेनो मानसिफ्रा आथिखालावहाय ओ एसे गरम मोनब्लानो फांखा सलायनाय नांगौ बायदि सालाय ओ नाङै समावबो जोङो फांखाफोरखौ अन खालामनाय। जायजोंहाय जोङो जोंनि मोब्लिब गोहोखौहाय ओरैनो बेखारावनो खैफोद खालामनानै लानाय जायो। दा बे फांखा सोलिफुनाय समावबो माखासे जोङो गरम जानाय एबा बिफां बांनायखौ जों हमनो हायो।
औ
बेजों लोगोसेनो आरोबाव ओ माखासे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिनिफ्राय जेनाखि ओ माखासे नाङै बुस्थु जोङो बारावल' नङा बारनि अनगायैबो जोङो दैयावहाय गारहरनायखौ नुनो मोनो। बे दैयाव गारहरनायजों लोगोसेनो जोहा बे दै, बे दैनिफ्राय जायफोर बिफां लाइफांफोरा हांलायोमोन, बा
बिफां लाइफाङा थांनानै दङमोन‌ बियो बै कम्पानिनिफ्राय ओंखारबोनाय ओ केमिकेल एबा माखासे सोदाङै ओ मुलिफोर ओंखारबोनायनि थाखाय बिफां लाइफाङा रानलांदों। जेरावहाय बबेबा मोनसे ओ कम्पानिनिफ्राय बोहैबोनाय
दैनि बोहैलांनाय मोनसे दंग' थायो। बे दंग'नि सेर सेर जोङो नायनो थाङोब्ला गासिबो बिफां लाइफांखौनो जों नुनो मोननायसै बा बे दैनि सिङाव रज'नाय माखासे ओ फिसा फिसा लाइफांफोर आरो बेजों लोगोसे नाफोरखौ बियो गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैनानै लांजोबो आरोखि। आरो बेजों लोगोसेनो बे सेराव थानाय बिफां लाइफांफ्रा थैनायनि जाहोनाव बिसोरो अक्सिजेन होनो हालिया। बेजों लोगोसेनो आरोबाव आथिखालाव जों नुनो मोनगासिनो जे बोथोरा
गावनि सिगांनि बायदि जाय साइकेल एबा गिदिं खननाय दंमोन, बे रोखोमै थांनो मोनाखै। बियो माब्लाबा अखा हानांगौ समाव हायाखै, आरो माब्लाबा सानदुं दुंनांगौ समाव दुङाखै। बेफोर गासै उल्थां फाल्थां जानायनि जाहोना जाहैबाय, जोङो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनानै लानाय। आरो बे आबहावा गुबुंले जानाय लोगो लोगो जोंनावहाय नांगौ समाव बिदुं होआखै आरो नांगौ समाव अखा हायाखै दा बे नांगौ समाव अखा हायि आरो बिदुं होयिनि जाहोनावनो जोङो दा बांसिनै गरम एबा दुंनायखौ जोङो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मदार्न लाइफनि मुङावहाय नोगोर सोहोर फारसे गामि ओनसोलखौ गारनानै फारसे थाहैनाय आरो बे नोगोर फारसे थाहैनाय समावहाय नोगोराव जौगानायनि मुं ङावहाय गोजौ गोजौ न' बां लुनाय, आरो बे न' बां लुनायावहाय माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै बाला अन्थाइ बेफोरखौहाय गामि ओनसोलनि फिसा फिसा दंग' एबा दैमा दैसानिफ्राय लाबोनाय जायो जायनि जाहोनावहाय बै दैमानि माखासे दैनि लेबेल बेबो गा हाय लेबेलाव थांदों बे गाहाय लेबेलाव थांनाय लोगो लोगोनो बिफां लाइफांफोरा मोननांगौ जेनाखि दैखौ मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव बिफां लाइफांफ्रा रानलांबाय आरो बेफोरबो मोनसे बे रानलांनायनि जाहोनाव गरम जानायनिख्रुबो मोनसे गिदिर जाहोन
औ
दा नोंथाङा बिनि सायाव आरोबाव माबाफोर बुंगोन नामा
औ नोंथां ओ बिदुं बांनायनि जाहोन होननानै बुङोब्ला दहाय नोंथाङा होननाय बायदि जेरै ओ सुबुं सानखो बांबोनाय लोगो लोगो जोंनि जेनोखि थानाय जायगा बियो आंखाल जानानै जाहोनावहाय जोंनि जेनोखि थाखानाय हाग्रा बंग्रा बैफोरखौ दानस्रि दानस्रांनानै ओ जेरै ओ न' लुहैनाय आबाद मावनाय जोंनि जिखिनि थाखानाय हाग्रा बंग्राफोर बेखौ सिफायनायनि जाहोनावनो दिनै जोंनि ओ बिदुंफोरा बांसिन बांबोदों होननानै जों बुंनो हायो गोदोनि दिनावहाय गोबां थोर हाग्रा बंग्रा दङमोन आरो सुबुं अनजिमायाबो खममोन जायनि थाखाय खाय ओ बेफोर बायदि ओ इसिबां मानि ओ दुंथाइफोराबो जोंनि गेजेराव बारा जायामोन नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो ओ जोंनि बिफां लाइफांफोर गैयैनि जाहोनाव हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि जाहोनाव बहाय आथिखाल समाव ओ जोंनि ओनसोल सोलाव एबा जोंनि ओनसोलावल नङा सारा बुहुमावनो ओ दुंथायनि बांनायनिफ्राय बांबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों जेरै दुंथायाइ बांनायनि जाहोनाव ओ आथिखालावहाय जों गोबांथार ओ हादरफोराव ओ सुबुं अनजिमानि ओ थाथेरनो हायै थासारिफोरखौ जों नुनो मोनबोदों जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारफ्राबो ओ जिउ गोमानो गोनां जादों मानसि दुमसियाबो दिनै
ओ जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा थांनायखौ ओ होबथानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि गेजेराव जोङो बिफां गायनाय ओ बिफां गायनायनि गेजेरजोंसो जोङो ओ जोंनि बिदुंखौहाय जों होबथानो हागोन जेरावहाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो ओ अक्सिजेन मोननायनि गेजेरजों जोंनि थांना थानायनि राहाखौ जों मोननो हायो दा जुदि जों बिफां लाइफांखौनो जों फोजोबस्राङोब्ला ओ निस्सय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव जों खैफोदखौ जों बोजबनानै लानाय जाखागोन ओ बेनिखायनो जोङो ओ फिफां-लाइफां गायनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि बिदुं खौ जोङो ओ खमायलांनो हागोन आरो बेनि अनगायै बो जोंहा दिस जेरै दहाय नोंथाङा होनाय बायदि ओ कलकारखाना जेरै इन्डास्ट्रिफोर गायसननानै बैफोरनिफ्राय खुनाय उखुन्दैयाबो जोंनि माखासे आबहावाखौ गेंब्रे होनानैहाय जोंनि बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ ओ रानज्रिं होनानै ओ बिलाइफोरखौ सिरिहोयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ दाखोर दाला प्लास्टिकफोर सावनायनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानानै जोंनि फिफां लाइफांफ्रा गाज्रि जालाङो बिदि बिदुं ओ दुंनायजों लोगोसे दिनै ओ अरनारि ओ अर खामनाय अरगें बेरफुनाय बैफोरनि थासारिजों जोंहा दिनै गोबांथार जेरै मिथिंगायारि बिथिङावनो बुङा मानो बा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेरावबो जोङो ओ माखासे खैफोद फोरफोरखौहाय जोङो ओ नुनो मोनबोबाय थादों ओ जेरैहाय ओ जोंनि ओनसोलाव आथि आथिखाल समाव ओ थाथेरनो हायै थासारि एसे सान्दुं दुं ब्लानो दिनै गोबांथार गरमनि गेजेरजों हालाय हाफाय जानाय बेफोरखौहाय जोङो ओ नुनो मोनो। गुरबाय थादों दा बेफोरहाय जोङो ओ माखासे जेरै ओ ओ जायगा थानाय ओेरै थुरिबारि बा बालाबारि बा दैमा जिं बैफोर लांदां जायगा ओनसोलाव थानाय माखासे ओ ओनसोलफोर खौहाय जोङो फिफां-लाइफां गायनानै जोङो जुदि ओ बिफां लाइफांजों आबुं खालामोब्ला ओ जोंनि बे ओ समायना मिथिंगाखौ जोङो रैखा खालामनो हागोन। आरो बिदुं दुंनायनिफ्रायबो जोङो रैखा खालामनो हागोन दिनै जोंनि भारत हादोर होननानै बुङोब्ला दिनै दिल्ली मुम्बाइ बायदियाव फिफां-लाइफां गैयिनि थाखाय दिनै गोबांथार दोंथायाइनि जौखोन्दोआ बारायलांनाय खौ जों नुनो मोनदों। दिनै जोंनि आसामावबो बै समावहाय ओ गोबां बै समावहाय गोबांथार हाग्रा बंग्रा दङमोन जायनि थाखाय दुंथाया खममोन नाथाय आथ आथिखाल समावहाय जोंनि रिजार्भ ओनसोलखौहाय ओ दानफाय दानफाय ओ हादान सिफायनानै न' लुनाय आबाद मावनाय बिनि जाहोननि थाखाय दिनैहाय जोंनि दुंथाया बारायलांबाय आरो थानो हायै थासारिया जोंनि आसामावबो दिनै जों जानायखौ नुनो मोनबोबाय थादों ओ बेनि गेजे गेजेरजोंबो दिनै हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै जिब जुनारफोरा ओ थानो जायगा गैयिनि थाखाय जोंनि हायेन ओनसोलाव फैनानै ओ जेरैबायदि ओ मानसि दोमसि सुबुं माहारि फोरखौ उदखार खालामफैनाय बेफोरखौबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों बेफोरनो गुबै जाहोनानो जाबाय हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय दा दिनै जोंनि सरकारा जे ओ बु दुलाराय बुहुमनाङैनो ओ जेरै ओ बा जुनखौहाय बिफां गायनाय सान फालिनो जेरै आबहावा सा सान हिसाबै जों फालिनाय जायो। दा बे बिफां गायनाय साननि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन सानफोराव जों बिफांखौ गाय गायनो हायो बे बिफां गायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि समायना मिथिंगाखौहाय जोङो ओ बांद्राय ओ दुं हाथाइनिफ्राय जोङो रैखानो हा- रैखा खालामनो हागोन होननानै आङो बुं ओ बेखौनो बुङो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंना ओ बिफां लाइफां जिब जुनारखौ रैखाथि होग्रा जोंना माखासे ओ फरेस्ट ओ माखासे अफिसफोर दङ बेफोरनि गेजेरजों जोंहा बिफां लाइ फांखौ आस मोनसे बा मोननै बेफोरबायदि राननानै हरबाय थानानै पाब्लिकफोरखौ बिफां लाइफां गायहैयोब्ला ओ निसय जोंनि ओनसोल खौहाय जोङो समायना मिथिंगा जों खालामनो हागोन बिदुं दुंनायनि